खुलुमबाय नोंथां औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथां नोंथाङा दायो नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां?
नंगौ नोंथां आं हांसो बिसिनानैनो जिउ खुंबोगासिनो नालाय बेनि थाखायनो आं दा हांसोनो आदार होगासिनो दङ नंगौ नोंथां दङ नोंथां आं हांसो बिसिनानैनो जिउ खुंबोगासिनो दं। दे जागोन बिदिब्ला मानोथो हाया जानो आङोनो हांसो फिसिनानै जिउ खुंबोगासिनो नालाय नोंथाङाबो मालाबा इयुनाव गोनां जायोब्ला हां सो बिसिनानै जिब खुंनो हागोन दा आंनो नों आङो नोंथांनो सुंद'यै फोरमायलांनिसै गिबियावनो हांसो फ्रामनि एबा हांसो फिसिनोब्ला नोंथांनो मा नांगोन ओ हांसोनो गेलेनो थाखाय फख्रि नांगोन फख्रि
खौ दोननो थाखाय थें नांगोन हांसोनि थाखाय जाग्रा आदार आरो गोबां रोखोमनि इंकामबो फैयो हांसोजों आं नाथाय बैखौ बोरै हांसोनि आबादखौ बोरै मावो नोंथांनो फोरमायनोसै सिगाङावनो नोंथाङा मा खालामनो नांगोन द्रेइन एबा मा खा खालाम द्रेइन एबा फख्रि जावनानै लानांगोन आरो गोथोवैनो नोंथाङा हांसो फिसिनायजों लोगोसे फख्रिबो जावना लानो हागोन मानो होनबा हांसोनि खिखौनो जानानै नाया देरो हांसोनि खियाव माखासे पथासियाम निउत्रिसियामफोर थायो जाखौ जायो अब्ला नाया नानि बेमारफ्रा माखासे नानि बेमारफ्रा हामो आरोखि ना बेनि उनाव नोंथाङा मा होनो फुख्रि जावबाय फुख्रि जावखांनानै लानायनि उनाव नोंथाङा बेयाव दै गोग्गो दै लाबोनांगोन आरो गोग्गो दै जगायना होनांगोन बेयाव नोंथाङा नाबो फिसिनो हागोन। बेनि उनाव माखास नाफोर दङ जेरै मागुरफोर बेफोरखौ मा नोंथाङा फिसिनो मोननाय नोङा आरो बेवहाय लाइफां जाग्रा हारिनि नाखौसो फिसिनांगोन जायखौ बुङोब्ला कमल काट ग्रास काट बेफोर नाथाय मागुर मागुर हारिनि नाखौ फिसियोब्ला एबा थाइले मागुरफोर फिसियोब्ला बे मा हांसोखौ अर होबथानानै जायो आरो हांसो फिसा फिसाफोरखौ बेनि थाखायनो नोंथाङा बेयाव फंख्रियाव नाबो फिसिनो हागोन आरो हांसोआ फंख्रियाव गेलेयोब्ला मा अक्सिजेननि लेभेला मोजां थायो आरोखि ना नोंथां बेनि उनाव बे दैखौ नोंथाङा चेक खालामबाय था होनांगोन। दैया गाज्रि नामा दैया गाज्रि जादोंब्ला नोंथाङा मा साफा खालामनानै होनांगोन। बेनि उनाव मा खालामनांगोन नोंथाङा हांसोखौ फिस हांसो फिसिखांनायनि उनाव
हांसोनि
मा होनो ब्रिदखौ माबानांगोन आरो नोंथां सेलेक खालामनानै लानांगोन एबा बासिनानै लानांगोन जेरै हांसोनि गोबां रोखोमनि ब्रिद दङ जेरै पाइकिनदा इकदा होनो इण्डियान डलार होनो काकि केमपेल होनो आरोखि नोंथां बे उनाव हांसो थाग्रा माखासे न' बानायना होनांगोन जायखौ हांसोनि गन्द्रा होनो जोंनि बर' हारियाव नाथाय बे जोंनि बर' हारिनि बायदि हांसो गन्द्रा बानायबा जानाय नङा बेवहाय साइन्सनि एबा बिगियाननि आदबजों बे न'खौ लुनाय जानांगोन आरो बे न'आ मा जानांगोन ड्राय जानांगोन आरोखि ना माने ड्राय मानि गोरान। साफा जानांगोन खिफोरखौ नोंथाङा सानफ्रामबो सिबना होबाय थानांगोन ओमफ्राय बेयाव मा जानांगोन गोजौ आवहाय बार फैनो थाखाय मा फिसा बेतलेदद थानांगोन आरो बेनि उनाव हांसो फोरखौ मा होनो मालाबा मालाबा जिबौफोरा फैनानै जाफैयो बे जाहाथे जिबौफोरा जान बिदैफोरखौ बेनि उनाव दाउखा सिला सिगुनफ्रा हांसो फिसाफोरखौ साबखावफैयो आरोखि ना बेनिफ्राय जाहाथे बिनिफ्रायबो हांसोखौ रैखा होनो थाखाय मा गोजौनि इन्जुर लागायनांगोन एबा नेट लागायना होनांगोन। बेनि उनाव हांसोफोर बेरायनो थाखाय मा जायगाया गुवार जानांगोन आरो थोन थोन जानो मोननाय नोंङा मानो होनबा बिसिबांनो हांसोआ थाबायगोन होनब्ला एक्सारसाइस जायोना बियाम जायो हांसोनोनाबो बेबायदिनो हांसोआ देरगोन आरो थाबनो। बिनि उनाव माखासे फिसा जेब्ला हांसोआ फिसा जायो अब्ला हांसोखौ मा एसे गरम जायगायाव दोननांगौ आरो बांद्राय गुसुबाबो मा फिसा फिसा हांसोआ थैयो। हांसोनि थाखाय माखासे जाग्रा आदारफोर होना होनांगोन जेरै- बिसनि थाखाय गोग्गो लोंग्रा दै आरो माखासे फिसा थियाव जाहोनो थाखाय माखासे हाथायाव बायनानै मोननाय जायो आदार बे खौ हांसोनो जागायना होनांगोन आरो बिसोरनि थाखाय सानफ्रामबो मोजां मोजां रोखोमनि जाग्रा आदार होबाय थानांगोन आरो। बिनि थाखाय बिसोरनि थाखाय मा जानांगोन बेलेन्स डाइत जाहोनांगोन बेनि थाखाय जेरै प्रटिन भिटामिन मिनारेल्स फोर जोहोनांगोन जाहाथे हांसोआ थाबैनो गिदिर महराव आबुं महराव एबा फानजानाय महराव फैयो बेनिफ्राय मा खालामो सानफ्रबो नों बिनो दैथ' लोंहोखानांगोन होननानै बेखौ बुंनांला जेनेबा बेनि थाखाय फख्रि थानांगोन आरो नोंथां बे फख्रि थायोब्ला मा जायो हांसोफ्रा बेयाव दुगैनानै गेलेनो मोजां मोनो जेसिबांनो हांसोआ दुगैनानै गेलेगोन अब्ला मा बेजों लोगोसे अक्सिजेननि बिबाबिबांङाबो बांङो आरो हांसोआबो एक्सारसाइस जानाय हिसाबै थाब गिदिर गोलाव जायो आरो। आरो माखासे वाटारफोरखौ मा एबा दैफोरखौ मा हांसोखौ बेमारनिफ्राय बासायनो थाखाय मा बै दैखौ नोंथांङा गो गो एबा गोथारै लाखिनांगोन आरो मालाबा-मालाबा हांसोफोरा बेमार जायों बिनिथाखायनो नोंथांङा खाथिनि भेतिनारि एबा जिब-जुनारनि दखानाव थांनानै हांसोफोरखौ मा हांसोफोरनि बागै खिन्था हैबाय थानांगोन आरो माबाफोर जा दों नामा आरो बेमार जायनि सिगांनो मा हांसोफोरनो माखासे मुलि फोर जाहोनांगौ जाहाथे बेमार आजार फैयोब्ला हांसोखौ बुथारा आरो नोंथांनि फालांगिखौ खहा खालामा बेबायदिनो नोंथानोंथांङा हांसोखौ मोननो हागोन गुजि एबा दाइनजि दिननि गेजेराव बे मासे हांसोआ मा गिदिर महर लायो बिमा महर लायो। जोयाव महर लायो नोंथांङा हांसोनिफ्राय मा मोनगोन नोंथांङा दाावदै मोनगोन। बे दावदैखौ फानोब्ला जरायावनो एबा जरासेयावनो एबा हारलि बयावनो गोबां रोखोमनि रां मोनो बे हांसोनि दावदैखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव नांगौ रोखोमनि प्रटिन बेखौ मोननाय जायो बेखौ बांसिनानो जिम खालामग्राफोरा जायो आरो नोंथां। आरो अमलेट संनानै जानायावबो एबा फाजा संनानै जानायावबो हांसोनि दावउदैया जोबोर गोथाव जायो आरो। बेवहाय बेनि उनाव नोंथांङा हांसोखौ फाननो हागोन आरो बांसिन हांसोनि बिबांनि बेसेना मागो एबा बैसा फोरखौ बांसिन मोननाय जायो। आरो हांसोनि बिबांनि बेसेनखौ बेनि उनाव नोंथांङा सानफ्रामबो बुंजायो आरो हांसोनि बिदै फाननानै एसे एनै रां मोनबाय थायो आरो हांसोनि फार्मेन्ट बानायनायावबो बारा इसेबां रां नांङा जोबोद खम माबायावनो बेसेनावनो हांसोखौ मोननो हायो आरो। बेजों लोगोसे हांसोजों लोगोसे जोंङोनियाव मा नानि आबादबो बानायनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथांङा हांसो आबाद मावनानै गोबां रां आरजिनो हागोन आंनि बुंनायखौ
औ दे नोंथां ओ नोंथां ओ मावनायाथ' नै आं बिजाबफोरखौ लिरो बा बिजाबफोर फरायनानै फोरमायथियो आरो सुबुंफोरनि गेजेराव आ बिजाबफोर लिरना फोसावो आरो।
नंगौ नामा नोंथां औ आं बारा मोजाङै बुजिनो हायासै नोंथां नोंथांनि रायलायनायखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलांदों आरो बिजाबफोर लिरो
औ माने नोंथां बिजाबफोर लिरनाय माने बिजाबखौ नोंनि बे नोंनि गियान सान्थौ बे नोंनाव मा हाबखोमानानै दं बेखौ फोरमायथिनो थाखाय नोंथाङा बिजाबखौ लिरनाय जायो आरो गुबुननि सिगाङाव फोरमायथिनो थाखाय
थाखाय लिरनाय महराव बेखौ साफायनानै फोसावनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो गोबां जोंनि जायगायाव बिजाब फरायग्रा सुबुंफोरखौ
नो नोंथां बिसोरो बिजाबखौ फरायनानै माखासे गियानफोरखौ आरजिनानै लानो हायो आरो नोंथां। ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला बिजाब फरायनायनि सोमोन्दैनो नोंथांनो फोरमायनो सानदों आङो नोंथां एसे। बिजाब फरायनाया जोंनो मानो गोनांथार होनोब्ला बिसोरो जोंखौ गियान आरो खारिथिखौ होयो आरोना नोंथां। बिजाबफोरखौ फरायनानै जोङो बिगियाननि बा जारिमिन हारिमु बा गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सायाव गोदो गोदाय आयदाफोरखौ माबोरै सोलोंदोंमोन बेफोरखौ जोङो माने गोदान गोदान आयदाफोरखौ माबोरै सोलोंनांगौ बेफोरखौ माने बुथुमनो हायो आरो नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो बिजाबफोरा जोंनि मोनसे सोदोब बिहुं आरो बा राव रोंगौथि आरो लिरनाय गोहो जौगाहोयो, बिसोरो जोंनि फरायसालिनि आयदाफोरखौ मोजाङै बुजिनो आरो आनजाद राव मोजाङै दिन्थिफुंनायाव जोंखौ मदद खालामो आरो नोंथां बिजाबफोरा। ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला बिजाब फरायनाया जोंनि सोंखारि जाथाव जे सानस्रि सानबोलावरि आरो सोरजिथायखौ बियो मा होनो जौगाहोयो आरो, जेब्ला जों सल'फोरखौ फरायो अब्ला जों माने आखुथाइ बा जायगा जाथायफोरखौ साननानै लायो जाय जोंनि गोसोनि बांसिन सांग्रां खालामो आरो नोंथां, माने बिजाब फरायनाया जोंनि गोसोखौ बांसिनै सांग्रां खालामो। आं बांसिन सल' बिजाबफोरखौ नोंथां लिरनाय जायो आरो फोसावनाय जायोबा जेरै जिउ खौरांफोरखौ आं लिरनानै फोसावनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो सल' बिजाब जिउ खौरांफोर आरो मिथिंगा हारिमु बिजाबफोरखौ आङो लिरनानै आरो फरायनानैबो जोबोर मोजां मोनो माने आं लिरनायखौथ' आं फोजावखाबाय नोंथां माने गुबुनफोरा लिरनायखौबो आङो बिजाबखौ फरायनानै मोजां मोनो आरो नोंथां। बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिजाबफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि गियान आरो रंजानायखौ होयो आरो नोंथां।
बिदिनो थारैनो बुंनो थाङोब्ला बिजाब फरायनाया जोंखौ मोनसे माखासे समनि थाखाय
गोसोखौ मा बुङो जोङो मेंगा होनाय आरो जोंनि गोसोनि जि सा सिन्थाफोर मा बुङो बेखौ जोंनि सिन थाखोनो बुंसिगोन बर' राव। बा बेखौ बावगारनायाव मदद खालामो आरो नोंथाङा जोंनि देहानि मेंनाय बा सिन्था जानाय बेफोरखौ बिजाब फरायब्ला बिजाब फरायनायनि गेजेरजों मा-माखासे माबाफोरखौनो बावगारलाङो। ओमफ्राय बेयो जोंनि लांदां समखौ बारहोननायनि मोनसे सावस्रि गोनां राहा जुदि नोंथाङा जेनेबा ओरैनो थानाय समाव समखौ ओरैनो नागारला बायोना गोबां सुबुंफोरानो बिनि सोलाय नोंथाङा जुदि बिजाब फरायबाय थायो, अब्ला नोंथाङा बे बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंनो माखासे गियानफोरखौ नोंथाङा आरजना लानो हागोन नालाय ओंखायनो जोङो बिजाब फरायोब्ला बे माख माने बिजाब फरायनाय हुदाया माखासे लान्दा समफोरखौ बारनायनि मोनसे हुदा होननानैबो जों बुंनानै लानो हायो बा बुंनो हायो आरो नोंथां। ओमफ्राय मबाइल फनफोरा बाहायजाथाव जानो हागौ आरो नोंथां बे बिजाब फरायनायाव जेनेबा नों मबाइलफोरखौ नोंथाङा बिजाब फरायनायाव बाहायनो हागौ। नाथाय बांद्राय बाहायनाया जोंखौ गोसोआ दोरद होनो हागौ आरो मबाइल बाहायनाया सोरबा सोरबा सुबुंफोरादि ओरैनो थायोब्ला माने माबा खालामो ना मबाइल। खौ बाहायो बा मबाइल फनखौ नायनानै थाबाय थायो बेखौ बाहायनायनिख्रुय बिजाब फरायनाया साबसिन होननानै आ सानो नोंथां सानफ्रोमबो जों सानसेयाव बुंनो थाङोब्ला हमना ला नोंथाराबाबो थामजि आरो। बाजि बा ब्रैजिबा मिनिट एसेबांसो बिजाब फरायोब्ला माने जोंनि गोसोआ गोजोननाय मोनो आरो नोंथां। आरो गोरोबनाय बिजाबफोरखौ सायख'नानै फरायनांगौ जायो जेब्ला नों गोरोबनाय नों सोलोंनो लुुबैनाय बिजाबफोरखौ नोंथाङा सायख'नानै फरायो अब्ला नोंङो रंजाथाव मोनगोन आरो नोंथां गोसोखौ बिदिनो नोंथां जेनेबा जोंनाथ' गोबां खरसा बा रांफोरनि गोनांथि जायोना बिजाब बायनानै फरायनोब्ला अब्ला नोंथाङा मोनसे हाबाखौ मावनो हायोदि खाथि खालानि बिजाब बाख्रिफोराव थांनानै नोंथाङा बिजाबफोरखौ लाबोनानै न'आव दोनफैनानै फरायफैनो हायो आरो नोंथाङा जेब्ला नोंथाङा फरायखांबाय अब्ला नोंथाङा
बे बिजाबखौ बिजाब बाख्रिसिम दोनहैफिन्नो हागोन आरो बेखायनो जोंहा जेबो रांनि गोनांथि जाया आरोना माने जोंहा गावब गाव
जिल्लायाव गावबा गाव बिजाब बाख्रि दंखायो जायखौ फरायनानै गासैबो सुबुंफोरा गावबा गावनि गियानखौ आरजिनानै लानो हायो आरो ना। बिजाबफोरा गियान हारिमु आरो जारिमिनफोरखौ रैखा खालामो नोंथां माने सासे सुबुङा गालांबासो माने जोंनि हारियाव माबायदि हारिमुवा सोलिबोदों माबायदि जारिमिन जाबोदोंमोन बेफोरनि सोमोन्दै मोनथिबोनो मोनो आरोना माने बिजाबनि गेजेरजोंनो सुबुंफोरखौ सोलोंथाइ गोनां बिबान गोनां आरो गियान गोनां। जानायाव मदद खालामनो जोङो हायो आरो नोंथां होनबा नों बिजाबफोरखौ जोङो जोंनि साबसिन लोगो होननाबो बुंनो हायो मानोना बिसोरो जोंनो गियान होनायजों लोगोसे थुलुंगा होयो माने नोंनो माखासे गियानखौ सोनानै होनसिगोन नोंनि माबायाव मेलेमाव बेजों लोगोसे नोंखौ माबा मोनसे मावनो बा नों बिजाबनि गेजेरजों सोलोंनाय जि मोनबाय बेजों नोंहा माबा मोनसे मावनो थाखाय नोङो थुलुंगाबो मोनगोन आरो नोंथां ओमफाय सम बायदि बिजाब फरायनाया जोंखौ सोलोंथायारि गोसोआरि आरो गावनि महरै जौगाहो जोंखौ मदद खालामो बेनिखायनो बयबो बिजाब फरायनाय हुदाया खालामनांगौ आरो नोंथां मानो होनोब्ला नोंथाङा बिजाब फरायोब्लासो नोंथांनि जि